हेल'। हेलौ आगैया खोनादों ने।
हेल'।
आगैया खोना हांदो।
औ खोनादों आदा दासो।
हेल'।
औ खोनादोंना?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय। मोजाङै दंना आगैया?
औ आदा मोजाङैनो दं।
जोबोद औ मोजाङै दङ आगै। आङो ओ बर'फोरनि मोसानाय बेनि सोमोन्दै ओ नोंथांजों दसे सावरायनो सानदों जागोन ना नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ होगोन आदा।
औ औ।
आदाया
दे नों सोंथिखौ खालामनो हासिगोन।
दा?
औ खोनादों दे,
ओ ओ आदायाथ' बबे मायथायाव बर' हारिमुआव गोबां माने मोसा दङ
औ।
ओ जेरैबायाददि खेराइ मोसानाय बैसागो मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय गोबां थ आदाया माने बेफोर मोसानायनायनि बागै माबाफोर बुंनो सानगोन नामा?
औ आङो गुबैयै बर'फोरनि मोसानायखौ नोजोर बोनानै ओ नायोब्ला मोनोदि जेरै नों दा बावै एसे आवगायाव बुंलांनाय खेराइ मोसानाय बैसागुआव मोसानाय आरो बैसागु मोसानाय आरो जों मोननो हाबावो ओ केसेटजों मोसानाय दा आङो गुबैयाव ओ खेराइ मोसानायखौनो ओ खेंफोरनानै होनि ना?
औ जागोन आदा जागोन।
माखासेखौ दा लाै माखासेखौ दा लासैनो सम मिलायबा फारि-फारि बेखेवनानै होनो नाजागोन।
जागोन आदा।
औ दा गुबैयाव जोङो खेराइ मोसानायखौ नायनो थाङोब्ला बेयो मोनसे धोरोमारि मोसानाय।
नंगौ
औ सरि बेखौ लानाया मोजां जानाय नङा मानो होनबा बे धोरोमनि मोसानाय जागोन नालाय बै बागुरुम्बा मोसानायखौनो जों नोजोर बोनो हासिगोन।
नंगौ
जागोन ना
जागोन आदा जागोन।
औ-औ जोङो बरफोरनि माखासे मोसानायखौ नोजोर बोनानै बागुरुमबा मोसानायाव। जोङो मोनसे ट्रेडसनेल जोंनि ओ दाम -जु दामजिद दामनानै जोङो बरफोरा मोसायो दा बे मोसानायाव ओ गोनां जानाय मुवाफोरा देंखो रोजाबनो गोनां जानाय मुवाफोरा आं गिबियावनो खोन्थानानै नोंनो होग्रोनि।
जागोन दा
दा गिबियाव जोङो मोननो हायो खाम खामखौ जोङो ओ अदाल बिफां अदाल बिफ बिफांनिफ्राय बानायो दा अदाल बिफांखौ जोङो बानायो। बिनि गोलावा ओ नै फुट आदा जायो आराय फुट टु थिन फुटनि गेजेराव खालामनानै लायो बरफोरा। दा बेयो गिदिर जायो। गिदिर महरनि औ दा बेखौ नांगौ बेजों लोगोसे जोङो सिफुं सिफुुंआ गासैबो हारिनि गेजेरावनो बाहायो बे सिफुंखौ दा बरफोरनिया मोनबा। मोनबा गुदुङै थानाय सिफुंखौ बाहायनाय जायो। ओ जायफोर बरफोरनि ओक्षमेथाइआव सुनाय सिफुंखौहाय।
नंगौ औ आदा खोनादों।
औ औ औ दा सिफुं नांगौ बेजों लोगोसे जोङो थरखा थरखा होनो ओ थरखिाया जाहैबाय औवाखौ सिंखावनानै खावै खालामो ओमफ्राय गुदियाव ओ बेखौ सिनखावजोबा आरो दा बेखौबो दामो आरो बेजों लोगोसे ओ खाम सिफुं। सेरजा दा फैबावो जोङो सेरजायाबो बर'फोरनि मेथाइ रोजाबनायाव गोनां जानाय मोनसे आइजें
नंगौ दा माने बेफोर मोनफा मोनफा दोरोङारि दामजुफोर आरो
हेलौ
औ आदा खोनादों ना?
औ औ औ दा बे
माने बेफोरा ओ बर औ
उम सेरजाखौ बरफोरनि मोनसे ओ दोरोङारि स-सल दंबावोसो सेरजा जोनोम जानायनि ओ माखासे दोरोङारि सल दङ दा जों एथ गोथौ गोथौआव थांला गुबैयै जोङो खोनाबोनो मोनो सल ओ फग्लराव माने सेरजाखौ बे सान्दो बावदियाया ओ ओरैबायदि सासे दामनो गोरों मानसिमोन बरफोरनि गेजेराव बियो खैना सान्थि मोनसे दै निजिरा बेखौ राननायखौनो बे सेरजा हुानैनो बियो ओ सेरजा दामनानै फिन दै बोहै बोनो बोहै बोहोफिननो हालायनाय मोनसे ओ देंखोनि ओ रिंहोनो हानाय मोनसे गोहो थायो आरो सेरजायाव दा बेखौबो बर फ्रा बाहायो आं सदै बुंबाय दा बे बेबायदिनो बरफोरा मोसानायाव बिसोर आइजें आइलाखौ बाहायो हा दा बर फोरनि मोसानायनि ओ मुं फोरानो जाहैबाय ओ बागुरुम्बा। ओ बिरगोस्रि बिरगोस्रि बिरगोस्रि आरो बिरगोस्रिनि मोसानाय ओमफ्राय दाहाल थुंग्रि सिबनाय। लोगोसे उम र मा होनबावो बेखौ रोनसोनद्रि मोसानाय खोना हादोंना?
नंगौ आदा
औ दा बेखौ स्पेसियेलि माने ओबर हिन्जावफ्रानो माखासे गावसिनि गाननाय जोमनायखौ लानानै गाननानै मोसानाय जायो बेहाय हौवा फोर बाहागो लानाय खौ खम नुयो आरो जायफोर बे ओ मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायावबो हिनजावफोरानो बाहागो लायो आरो रोनसोनद्रि मोसानायावबो हिनजावफोरानो बाहागो लायो। खोनादोंना?
हेलौ।
औ आदा खोनादों।
औ-औ सोंथिखौ नों हाय गेजेर गेजेर सोंखावनानै होयोब्ला मोजां जागौ जाहाथे सानैनिबो रायलायनाया समान समानाव जोङो थांनो हायो आंल एक्सप्लेनेसन खालामबाय थायोबा एसे ओ गोनो गोथो जायो। आं बेखौ खावलायहरनाय थाबाय आगैनिसिम।
हेलौ। खोनादों ना?
औ-औ
माने ओ बेफोर मोसाया
औ।
ओ सुबुं समाजा गोहोम खोख्लैनो हायोना माने बेफोर मोसानाया थानो नांगौ ना नाङा थानाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन माने उन्दैनि थाखाय? खोनादोंना?
औ-औ
औ आदाया सानो ना माने बेफोर मोसानाया सुबुं समाजाव मोजां गोहोम खोख्लैयो एबा गाज्रि गोहोम खोख्लैयो।
बारा मोजां खोनाफैयासै मा मा होनदों?
माखासे बर'नि मोसानायनि मुंफोरखौ बुंबाय आरो मोसानायनि बागै एसे बुंबाय बेफो ओ बेफोर मोसानाया माने मोजां गोहोम खोख्लै आदानि बादिब्ला आरो मोजां गोहोम खोख्लैयो ना गाज्रि गोहोम खोख्लैयो समाजाव आरो बेफोर माने मोसानाया सुबुं समाजाव उन जोलैनि थाखाय थानाया मोजां ना
ओ दासिमाव जोङो गोदोनि मोसानाय आरो दानि मोसानायखौ एसे नोजोर बोनानै नायोबा गोदोनियाव माख खासे ओ आथिखालनि बायदि मोसानायखौ नुनो थाङामोन गोदोनिया एसे ओ गेहेमलो गुरै जायोमोन आथिखालाव दा बे मोसानायखौनो फोसाबफिननानै ओ राफोदसिनै आरो सांग्राङै मोसानायानानै दिन्थिनायखौ जों मोननो हायो आरो
औ नंगौ
होनो हादोंना?
औ आदा होदों।
हेलौ नेटवर्कनि थाखायनो बिराद जालला जाबाय मोजाङै खोनाया खोनायाखोनो हेलौ आगैया खोनादों ने?
औ आदा खोनागासिनो
सोंथि खालामबावनो हागोन दे दसे सम
ओ सोंथि माने आदा जेनेबा आङो बुंनो सानदों जे बेफोर मोसानाया थानाया मोजां मानोना बेफोर जोंनि बेफोर मोसानाया जोंनि हारिमुखौ बे ओ
फिननायखौ थाबैनो होनो हायो जाहाथे सोंखौ डाबल डाबल खालामाला खालामाजासे
ओ माने आदा आङो सोंथि सोङाखै आरो खोनादोंना?
है नेदा दे बुंलाय खेबसे
अ खोनादों ना आदा?
औ औ दे दे बुंदे
औ माने आं सोंथि सोङाखै आरो बुंदों जे बेफोर मोसानाया बर'नि बेफोर मोसानाया ओ समाजाव थानाया मोजां बेफोरनो माने बर'नि हारिमुखौ हमथानानै लाखिबोदों आरो मोजां खालामबोदों होननानै बुंनो हायो आरो औ होनबा दिनै जागोन ना दा?
खौ सिगां समनिफ्रायनो लाया लाबोआ मोनब्ला जोंनि दानि जोंनि इयुननि फोरा बर'फोरनावदि बिदि मोसानाय दङ बेखौ जों मोननो हानाय नङामोन आरो दा बेनि थाखाय जोंनो ओ हो हो समा जाबायना?
गोन नामा आ दा?
औ औ गोजोनथों औ
औ